हेल' औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'?
अ नोंथां दा आङो मोनाबिलिनि साहा लोंखांनानै दसे जिरायना दङो ओरैनो नोंथां। उम नोंथाङा साहाफोर लोंखांबाय ना?
औ आंबो साहाफोर लोंखां नानेनो ओरैनो माने औ जनानै दङ'
औ।
ओमफ्राय उम नोंथांनो हरनायनि माने गुबै जा जाहोनानो जादों। आं नोंथांजों माने एस एसे खोथाफोर सावरायनो होननानै माने हरनाय जादोंमोन बिफां लाइफांनि बारै
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ फ्राय नोंथाङा फ्रि ना बा सावरायनो हागोन ना
औ सावरायजायो नोंथां आं दा फ्रियैनो दंथ'यो
औ नोंथाङा मिथिखायोना ओ जोङो माने बिफां लाइफाङा माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बिराद गोनांथार
औ औ औ नों
आरो ओ बे बिफां लाइफांनि थाखायसो जोङो माने ओ बिफां लाइफांनि थाखायसो माने जोङो बांसिनैनो माने जेरै अक्सिजेन बेफोरबायदिखौ माने जोङो हां लानो थाखाय माने चान्सेस मोननानै दं आरो जेरै थांनानै थानो हादों बिफां लाइफां दंनि थाखायनो
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै जोंनि जि जोंनिफ्राय हगारनाय गेस जेरै कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेफोरखौहाय माने बिफां लाइफाङा माने ओ बोनानै ला नाजोबनायखौ मानानि जोङो नुनो मोनो आरो बे जोंनि मानेबा साबसिनै जेरै जोंनि इसोरनिफ्राय माने ओरैनो गिफ्ट मोननाय बदि होननानै माने बुङो ओ नुबो
हायो आरो औ औ औ औ
जोंङो बिसोरनि थाखायसो माने थांनानै दं होननाय बायदि जायो आरोना बिसोर जोंनि थाखाय माने जेरै अक्सिजेन बे खौ बुंखांबाय जोंनि थाखाय आदारबो होयो जानो जेरै फिथाइ सामथायफोरखौ बोनानै नुनो मोनो खायोना आरो माखासे फिफांफोरा माने जेरै ओ बिफां लाइफ ओ माने जेरै बिलाइ बेफोरबायदि बिफां लायफांनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो। जेरै माने बांसिन आयुरबिदिक बि मुलिफोरखौ थ' बेफोरनिफ्राय माने बांसिन बानायनायखौ जोङो मिथिनो हायो आरो बिसोर जोंनि थाखाय माने सायख्लुम होयो। आरो माखासे गोबां खामानि नाय माबा ब्रिज बनायनाय एबा दालां बनायनाय ओ बेफोराव माने नुनो हायो। नुनो मोनो आरो। जेरै ओ ओ माने ओ न' बानायनायखौथ' बुंखांखाबाय आरो जोंनि थाखाय देकस, बेन्स, स'फा इदि आरो बिस ना बेफोरबायदि माने बानायनायाव बिराद हेफाजाब होयो। आरो माखासे जेरै नो न'आव लाग्रा आइजेंफोर जेरै ओ दाउख'ल' अमा गनद्रा, मोसो सौ गनद्रा बेफोरबोखौ बनायनो थाखाय माने बिना हेफाजाब होयो आरोना। आ नोंथाङा एसे नों नोंथाङा मा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां। बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जिउआव जोबोर गोनांथि नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफाङा? औ, जोङो आबहावा खौ जोंनि आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखायबो जोंनो मा नांगौ बिफां लाइफां गायनांगौ। नङा होमबा नोंथां? ओं ओ जेब्ला जोंनि ओ जोंनि जोंनो जोंनि आबहावाया जे ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला बा बिफां लाइफांखौ जोङो माने दान फायोबा जोंनि आबहावाया मा जायो गाज्रि जायो नोङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो आबहावा खौ गोग गोयैनो लाखिनो थाखाय जोङो माने मा हाजासे बिफां गायनांगौ बेखौथ' जों गा सैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? ओम जोंनि जिउआव माने ओम बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांङाथ' जोबोर गोनांथि जोंनो हां लानायावबो जोंङो मा बिफां लाइफांनिफ्रायनो मा मोनो जोंङो हांलानो सहाय मोनो नंङा होमबा बा बिफां- लाइफांङाबो जोंनि थाखायनो मा- मोनो बिसोरबो हां बोनायाव माने जोंनि थाखायनो मा- मोनो गोबां सहाय मोनो नोंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ -नंगौ।
होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां थायो नोंङा होमबा नोंथां जेरै उम खान्थाल बिफां, थाइजौ बिफां, गाम्बारि बिफां आरो साल सिगुन गोबां दामिक दामि दामिक दामिकनिबो बिफां दोंङो नोंङा होमबा नोंथां?
औ -औ।
औ गिबियावनो जोंनो आं बुंनोसै नोंथां बा औ औ माबा बिफांनि बाहायनाय फोरखौ बिफांखौ जों मा मायाव बाहायो -खौ आं बुंग्रोनोसै गिबियावनोथ' जोंनो बि बिफां होननानै बुंङोब्ला जों जास जोंङो जा जायग याव जिरायो जा जायगायाव जिरायनानै थायो जोंङो बे ओ जोंनि जा न' बे न'आव जों मा खालामनाय जायो बिफां -बिफांजों मा खालामनाय जायो जोंङो न -खौ लुनाय जायो नोंङा होमबा? बिफां जोंङो जेरै हमनानै ला ओ जोंङो बिफांङाव जेनेबा हमनानै ला थिं दोननो थाखाय जोंनो मा नांगो बिफां ना बिफां उम बिफां नांगौ दंफां- दंफां बिफांनि कार्ड जेरै कार्ड जोंनो न'आव बानायनो थाखाय कार्ड नांगौ खिरखि दर्जा बे बेफोरबायदि बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ नांगौ आरो हमनानै ला जों जा उन्दुनाय जायगा बा जिरायनाय जायगा बेफोरखौ बानायनोबो जोंनो मा नांगौ कार्डनिनो गोनांथि नंङा होमबा नोंथां जेरै औ ओ बे बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायाव ज'नो थाखायबो नांगौ सियार टेबल बेफोरावबो जोंनो मा नांगौ दंफां खौनो नांगौ नोंङा होनबा नोंथां? उम बेफोर बायदिनो आरो जोंङो दाथ' गरम बोथोर नोंङा होनबा नोंथां? जोंङो गरम बोथोरबा गरम बोथोराव मायाव जिरायो जोंङो सायहा सायख्लुमावसो जिरायो नंङा होमब्ला? साया सायख्लुमाव जिरा औ साया सायख्लुमाव जिरायनानैसो जों जों जोंनि देहाखौ मा मोनो थाजिम मोनो नोंङा होमब्ला? जोंङो हमनानै ला गुबुन मोनसे जायगायाव थांबाय बा सान्दुङआवनो थांबाय सान्दुङाव थांनानै जों सान्दुङआव खामानि मावना फैनानै जों मायाव जिरायनो लुगैयो बांसिन बिफांनि सिङाव बिफांनि सायख्लुमाव नङा होमब्ला बिफांनि सायख्लुमाव जोङो मेंनाय देहाखौ बिफाङाय सायख्लू -माव जिरायबा जोङो मा मोनो थाजिम मोनो नङा होन ओ नोंथां थिग बेफोरबायदिनो जोंनो गोबां सहाय होयो बे बिथाङा मानो होनबा जोंनि देहायावबो लोगोसे से आरो जोंनि थानाय जानाय बेफोरावबो जोङो बि बिफांखौ गोबां बाहायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो मा खालामो जोंनि जिउआव जा नांगौ जानाय फैसा थाखा बेफोरखौबो जों माखा खालामनो हायो बिफांनि फालांगि खालामनानै जों मा खालामनो हायो गोबां रां बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां हमनानै औ हमनानै ला जों बेफोरबायदिनो मोनसे फालांगि खालामबाय हमनानै ला बिफांनि जों मोनसे फालांगि खालामबाय बेफोर फालांगियावबो थ' जोंहा गोबां ओ बेसेन मोनो नङा होमब्ला। बेफोरबायदिनो जों फांसे बिफां फां फांसे बिफां खौ मोजां खालामनानै फेदेरै फोलावै फानबा जों बे बेवहाय मा मोनो गोबां बेसेन मोनो नङा होमबा बेफोरबाय बिदिनो आरो गोबां बे सेन गोसा गोसानि बिफांफोर दङ जेरै हमनानै ला साल सिगुन आरो गाम्बारि गाम्बारि सिसु बेफोरथ' गोबां दाम गोसा गोसानि बेसेन गोसा गोसानि बिफां नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ माने जोङो बेफोरबायदिनो बागान खालामनानै बिदिनो फालांगि खालामबा जोंहा माने गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो जों आरो बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइबो मोनो नोङा होमबा नोंथां दाथ' मा औ दाथ' दै दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोराव जों मा मा फिथाइ मोनो हमनानै ला थाइजौ मोनो जोङो खान्थाल मोनो जाम मोनो सुमफ्रेम मोनो बेफोरबायदिनो जों फिथाइ सामथायाइ गोबां मोनजायो नङा होमबा बिफां लाइफां
औ औ
हमनानै ला थाइजौफोरखो गायनानै दोनबाबो जोङो मा मोनो बेनिफ्राय जोङो फिथाइबो मोनजायो बेजों लोगोसे जों बेनिफ्राय काटबो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे बेखौ जों फाननानैबो बेसेनबो मोनबाय नङा होमबा नोंथां बेनि बिनो माने बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि आरोना आरो हमनानै ला जाम जामफोरखौबो जोङो गायनानै दोनबा बेनि फिथाइखौ मोनजाबाय आरो बेफोर फिथाइखौ जानाय लोगोसेनो जोंनि देहायाबो मोनसे मा मोनबाय प्रटिन मोनखांबाय बा भिटामिन मोनबाय नङा होमब्ला नोंथां ओ औ हमनानै दा जाम जाम फिथाइआबोथ' जोंनि मेगननि थाखाय गोबां मोजां नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइ खौ जायोब्लाथ' जोंनि देहाया मा मोनो थाजिम मोनो नङा होमबा दा हमनानै ला थाइजौ खौबो जाबा थाइजौफोराबो जों गोबां थाजिम मोनो आरो खान्थाल खान्थालफोरखौबो जों जानानै मोजां मोनो आरो बेखौ जानाय लोगोसे जों खान्थालजों लोगोसे बेयाव खान्थाल बेगर ओंख्रिबो मोनजाबावो नङा होमबा नोंथां। औ खान्थाल खौथ' जोङो आरो ओंख्रिबो जाबावो गोरलैस समाव ओंख्रिबो जायो नङा होमबा बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो बिफांनिफ्राय गोबां ओ रांबो आरजिनो हायो आरो जोंनि जिउआव नांगौ जानाय जा बुस्थु बेफोरखौबो ओ गोसोबायदि माने बानायनानै लानो हायो नङा होमबा नों थां जेरै हमनानै ला औ जों उन्दुनो थाखायबो जोंनो मोजां मोनसे बिसिना नांगौना बेखौबो जोङो माने मोनसे मोजां ओ बंफांनि बा मोजां जाय बंफाङा दामि गोसा दाम गोसासिन आरो जाय दंफाङा बांसिन जोरो बेखौ जोङो मा खालामो बानायनानै बेनिफ्राय बानायनानै लायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो जोंनि हाबायाव जोंबा हिनजाव माहारियाथ' हाबा जाखानांगौ नङा होमबा नोंथां। बा औ ओ जों। खौ बिमा बिफाया बिलाइ हरनो थाखायबो जोंनो मा नांगौ ओ बेफोरबायदिनो औवानि बुस्थु गोबां हरफायो ना जोंनो जोङो थानो थाखाय ज'नो थाखाय जिरायनो थाखाय सियार हरो फालें हरो बिसना हरो बेफोरबायदिनो आरो देक्स बेन्स बेफोरबायदि हरफायो नङा होमबा। नोंथां बेफोरबोथ' गासिबो मा औवा जों बेफोरबोथ' गासिबो दंफांजोंनो बानायनाय नङा होमबा नोंथां ह औ बे बेफोरबायदिनो जोंनो बिमा बिफाया जोंखौ बिलाइ हरनो थाखायबो बेफोर ओ औवानि गोबां मुवाफोर हरफायो
औ औ
औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां ओ माइ आरि दोननो थाखायबो जों मा बानायो बाख्रि बानायोना बेफोर बाख्रिखौबो जोङो औवानि वौ वौ दंफांनि बानायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां मोजांयै गोबाव सम जोंनो थाखाय थाखाय जोङो मोजां दंफां मोजां काटनि बानायनानै लायो बेफोरखौथ' माने जोङो सिफायबाय थानाय बुस्थु नङा नालाय। बेफोरखौ गोबाव समनि थाखायसो। बानायना दोनखानाय जायो नालाय भाग ख्रिफोरखौ ना नोंथां बेनिखायनो मोजां औवानि औ मोजां बिफांनि बानायनानै जोङो लानाय जायो आरो नोंथां दा नोंथाङा ओरैनो बेसेन गोसा गोसा बिफांनि बिफां होननानै बुङोब्ला मा माखौ मिथियो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ आङोथ माने बेसेन गोसा होनानै बुङोब्ला जेरै ओ साल आरो ओ सिगुन बेफोरखौबो माने साल सिगुन बेफोरखौ माने बांसिन ओ मि मिथिनाय जायो जेरै माने बांसिन माखासेफोरखौ माने जेरै सेन्देलउद इफोरखौ माने
समा जानानै फैबाय जोङो उननि खेबसेयाव सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जोङो माने उनाव मोजाङै लोगो मोनफिननानै माने सावरायनो हासिगोन दे नोंथां औ दे गोजोनथों औ दे